हथ
हेल' नोंथां हेल' हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना
खोनादों औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनादोंना औ खोनाबाय खोनाबाय
बे
औ औ नोंथांनिखौ बेराद फिसा खोनादों लासैनो बिराद लासै
औ दा खोनादोंना
औ दा खोनादोंना औ औ खोनाबाय
औ दा नोंथाङा खोनादों ना
औ औ साननैसोआवासायदों नोंथां हेल' औ आं नोंनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै
औ औ दा
औ जा औ खोनाबाय
ओ- ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ औ दङ
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे एबा मोननै जा आयदानि सायाव सावरायनो नारिदों नोंथां साव जागोन ना नोंथां
औ जागोन जागोन औ
ओ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव
नोंथांमोननि ओनसोलाव औ ओ औ औ नंगौ औ नंगौ औ
नोंथांमोननि‌ ओनसोलाव
नोंथां मोनि ओनसोलाव औ माय आबादनि अनगायैबो औ बा माय आबादखौ माबोरै मावो नोंथां औ जा-जा फोरमायनो हागोन नामा औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ ओ आबाद बुङोबाथ' माने बेथ' जोंनि मोनसे माने जोंनि बर'लेण्डनि बा जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ गावनि न'खरखौ खांनायनि मोनसे माने गुबै बा गिबि राहा लामा होननानै बुंजायो आरोखि ना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ ओ बिनि ओ बे औ बे आबाद बे माने आबाद मावनायनि माने गुबै ओ गिबि आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइखौनो लानांगोन नोंथां
औ
जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बा जोंनि आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ मावनानै जाबोदों आरोखि बा बिनि सायावनो माने जिउ खुंबोदों आरोखि बा न'खर सामलायबोदों माइनि अनगायैबो जों जोंनि आबै आबौमोनबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनो जाहैबाय जेरै बेसर आबाद बेनो जाहैबाय जेरै ओ जुखामनि आबाद ओ बिनि आरो बिदिनो फाथोनि आबाद आलु कफि जोगोनार बायदि बायदि रोखोमनि जों आबादखौ जों मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां ओ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ औ बिनि बेलायावनो जों माने माइखौ जों हमनानै लायो माइआानो माने गिबि गिबि आरोखि जायखौ बेफोरनि गुबुन आबादफोरनिफ्राय जों सिगांसिन गोदोनिफ्रायनो मावबोदों आरोखि औ ओ माइनि बेलायाव जों गोबां रोखोम आबादखौ मावो माइखौ मावनाय जायो माइनि आबाद मावनाय जायो। जेरै बिब्दिनो जोसा माइ माइब्रा माइ बिदिनो आसु रनजित आसुथ' होनला बेखौ माने रनजित जाहैबाय माखासे ओमफ्राय बिदिनो औ आसु आनो जाहैबाय औ नंगौ बेफोरबायदि जों आबादफोरखौ जों जों मावनायखौ जों गोदोनिफ्राय नुनो मोन्दों आरोखि लोगोसे दानि दिनावहाय ओ खायसे खायसेखौ जों जायखौ होनो ब्लेक राइस ए थ' मावनाय बिनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोन्नाय जादों आरोखि नोंथां। खायसे खायसे बा बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानोनि माइखौ दैज्लां बोथोरावहाय मावनायखौ नुनो मोनो। आरो एसे खम सम बा खम बिबांनि मानसि खुथिफोराल' माने मेसें बोथोराव माने जायहा मेसें दं हा सिंनिफ्राय दैखौ बोखोनो हायोबा आरो अबावबा जाम्फैफोर दं खाथि खालायाव माने नैबेसोरखौल' माने मेसें बोथोराव माइनि आबादखौ जों मावनायखौ ओ जों जोंनि ओनसोलाव नुनाय जायो आरोखि नोंथां। औ लोगोसे खायफा खायफा मानि माइनि अनगायैबो दैज्लां बोथोर मानि फाथो फाथोनि आबादखौबो जों मावनायखौ जों नुनाय जायो आरोखि नोंथां। खोनाबाय ना नोंथां खोनादों ओम हेल' हेल औ औ ओ दा नोंथांमोननि ओनसो सोलाव माबदिनो जोंनि बर'फ्रा औ औ खोनाबायना औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर'फ्रा मा रोखोमै आबाद मावोबा मा मा आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो नोंथा़ङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दा आबाद होनोब्लाथ' जेरैहाय समजों लोगो से ओ गोरोबनानै आबादखौ मावनाय जायो नंङा होमबा नोंथां? ओ दा नोंथांङा फोरमायनाय बायदियानो माइ आबादखौबो लोगोसेनो बेनि अनगायैबो
लोगोसे बेनि अनगायैबो ओ उफेरा आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय खौ नुनो मोनो दा नोंथांङा फोरमायनाय बायदि माइ आबादखौबो गोबां रोखोमनि जोंनि ओनसोलाव दा नि समाव नुनो मोनो।
बे समावथ' दाय हाय रनजित स्राबन एबा रंग'गुदु बायदिसिनानि होननानै जा माइ दहनदों सरकारा बायदिना लानानै बेफोर माइखौ दहनदों। नाथाय गोदोनि समावथ' बांसिन जोसा माइब्रा माइसा माइ
लानानै बेफोर माइफोर दहनदों नाथाय गोदोनि समावथ' बांसिन जोसा माइब्रा माइसा माइ आइसु माइ बायदिसिना बेखौ बिदिनो गायनायखौ नुनो मोनोमोन।
जोंना समजों लोगोसे
दा जेरैहाय जोङो समजों लोगोसे औ
बा ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैहाय खुसेर आबाद धर्मस आबाद जोंनि
बेसर आबाद औ बायदिसिना खुसेर आबाद औ नंगौ नंगौ
समाव दा ओ जोंहा दं समाव बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंना जेरैहाय ओ उफेरा आबाद मावो जिंखा भेनदि ओ लेस्रा जोगोनार फाथो बायदिसिना बेफोर आबादखौ जोङो
औ बेफोर आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो आरो औ
ओ बांसिनानो फालांगि खालामनो थाखायबो मावो आरो बांसिनानो न'खराव ओ जानो थाखायबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा फालांगि खालामनायनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला आ जेरैहाय ओ आबादारिफोरा ओ गावनि हाखौ मो जाङै ओ हयना लानानै बिनि उनाव हाथाय बाजारनिफ्राय एबा जायखि जाया ओ दखान बायदिसिनानिफाय एबा सोरखारनिफ्राय ओ बे मैगं बेगर बायदिसिनाखौ लाबोनानै फोनायखौ एबा गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
गं बेगर बायदिसिनाखौ लाबोनानै
लोगो लानानै जेरैहाय हाथाय बाजाराव मोननाय अनगायैबो सोरखारा जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोरनो बायदिसिना हाखार बायदि खौबो हरनायखौ जों नुनो मोनो। आ बिदिनो ओ जेरैहाय ओ आबादारिया फालांगि खालामनो थाखाय मालाबा ओ जोंना फसला मोजां जानायनि थाखाय मुलै बायदिसिना हा एबा रासायनिक हासार बायदिसिनाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आ नाथाय बेखौ आं फ' फंसे बाथ्रा
फंसे बाथ्रा बुंनो नाजागोन औ औ बिदि फालांगि खालामनानै जोङो ओ
समाव जोंनि देहाया एसे खहा जानाय बा गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना थाय जोङो ओ सम लानानै मालाबा ओ बाजाराव थाङोब्ला जोङो आ इसेनो
औ फालांगि खालामग्रानिफ्राय जोङो औ दसे सम दहननानै बाबो
बिसोरजों जोङो सावरायनानै ओ सोंनानै मुवाखौ बायनानै लाबोनांगौ आरो अब्ला जों एसे साब'दानै जानो हायो आरो नाथाय फालांगिथ' खालामनोनो नांगोन नङा होमबा आबादा खौ मावनानै रांआरि आंखालखौ सुफुंनो एबा न'खरखौ सामलायनो थाखाय
थाखाय औ नंगौ ओ बेनि अनगायैबो जोङो राहा दङ' जेरैहाय रासायनिक हा हासार बायदिसिनाखौ उम उम जोङो न'खरावनो बानाय जायो औ जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला गोबोरखि हास
एबा ए बेसर आबाद मावनायनि जा बेसर फेरेदखांनायनि उनाव थालाङो बेखिनि
ओ बे औ खिनिखौबो जोङो आबादाव हासार महरै बाहायो औ लोगोसे एम्फौ एनला बायदिसिनाया उम दंफांखौ एबा औ ओ आबाद मावनायाव औ बायदिसिना
अबोला जोङो मुलि महरैबो न'खरावनो बानायनानै होजायो आरो आ बिदिनो बिदि खामब्लाबो एबा बिदि हासार बायदिसिनाखौ बाहायब्लाबो जोंना ओ जानाय
जानाय जाबोला जेबो नुनो मोना आरो औ औ दानि समावथ' बिदि बायदिसिना बायना जानानै बायदिसिना गो
बेराम आजार जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोङो जेसेबां हायो सां ग्रां जानाया मोजां एबा गोदोनि समनिफाय ओ गोदोनि समनि मानसिफोरा जेरैबायदि हाय ग्रानिफ्रायनो मैगं नागिरनानै जायोमोन ओ बे हुदाखौ लाखिनांगौ एबा
नांगौ एबा औ बे हुदाया जोंनि‌ अनसलाव दासिमबो दोङो आरो नोंथां औ नंगौ नंगौ बिदिनो जों
फोर आबादखौ मावनाय जायो दा माइ आबादनि बागैथ' ओ नोंथाङा फोरमायखाबाय माबोरै मावहोनानै दा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां दा माइ आबादजों गोरोबनाय लोगोसे मोनसे जेरैहाय माइ आबाद मावखांनायनि उनाव एबा माइ आबाद मावनाय समाव गोदो जेरैहाय ओ नांगोलजों हालेवोमोन बे हुदाया नोंथांमोननि ओनसोलाव दङ'ना गैया फोर
दंङ' ना गैया फोरमायनो हागोन नामा? औ नंगौ नोंथां आ आ जोंनि ओनसोलाव जेरै गोदोनि समावहाय माने नांगालजों हालोवो हाबा हालौनानै माने माइनि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय नैबे माने मानसि नि साननाय हनाय बा मानसिनि ओ ओ आइडियाफ्रा बारायलां समजों लोगो से माने मा होनो बेखौ ओ दावगानायजों लोगोसे माने मानसिफ्रा बै गोदोनि समाव माने नांगालजों हालौनाय नैबे दानि समाव जों बेफोरखौ माने ओ फ्रायखौनो जों नुनो मोनला होननानै बुंजायो नोंथां दानि समाव बांसिन ट्रेक क्टरजों हालेवनाय जों माने जों बेखौसो जों बांसिन माने जोंनि ओनसोलाव जों नुनाय जासै नोंथां बेबादिनो आरोखि नोंथां! ओ लोगोसे बिदिनो माने ट्रेक्टरजों हालेवबा माने ओ खम समनि गेजेरावनो जों माइखौबो गायनो मोनगोन अब्ला- थाब गायनो मोनोब्ला जों थाबबो हानो मोनगोन बाजारफ्राव माने जों हाथाय दखानाव थाबबो फाननो मोननाय बेबायदि सुबिदा माने फैनाया फैबाय आरोखि नोंथां जोंनि ओनसोलाव! खोनादोंना नोंथां औ-औ ओ नोंथां होनबा जोंना टाइमबो जाबायना नोंथां होमबा
औ नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ आरो फिन
नोंथांखौ आरो फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन औ-औ गोजोनथों!